हेलौ
हेलौ
हेलौ हेलौ हेलौ औ खोनादों नोंथां?
औ खोनादों।
हेलौ हेलौ
औ खोनादों।
होनबा आं नोंथोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायलाय होननानैसो होरदोंमोन।
औ।
हेलौ
औ खोनादों।
औ होमबा ओ नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनो हागोन ना? नोंथाङा फ्रि ना? औ ओम ओ जोंनि दायो ओ जोंनि ओ बुहुमाव ओ मानि थाखाय दुंनाया ओ आथिखालाव मानि थाखाय दुंखावनाया बारा जागासिनो एबा ओ ग'रमनि गरम बा दुं बिदुङा मानो मानि थाखाय बांसिन जागासिनो नोंथाङा मा होनना सानो बेयाव दंफां लाइफां दानफायनायनि थाखाय जायो होननानै नोंथाङाबो सानो नामा? एसे फोरमायनानै होदो।
औ। होमबालाय नोंथाङा खोनासंदो। ओ नोंथाङा थिगनो बुंदों। ओ दिनैनि बे मुलुगाव जेरैबायदि गरम जादों दायो। बेबायदि जानायनि जाहोनानो जाबाय दंफां लाइफां गैयैनि थाखाय दा दंफां लाइफांनि बिबाङा गोदोनिफ्राय दायो जोबोद खम नोनो मोनो मानो होनबा ओ गोबां मानसिफोरानो गोबां गोदोर गोदोर इन्डास्ट्रिफोर बा न बां फोर बेफोरखौ दंफां दानि दानि बानायदों बा बेयावहाय गोबां ओ कम्पानिफोर खुलिदों बेफोरनि थाखाय आरो गोबां पलिउसन जानायनि थाखाय बेफोर माने बोथोराबो माने ओ माने ओ दायो माने गाज्रि गाज्रियाव माने थांबाय थारो आरो ना
औ औ
बेनिखायनो जोङो दायो माने दंफां लाइफांखौ माने गायनांगौ
औ
हायो मोन ने ओ माने गायनांगौ होमबासो माने जिबायदि दायो जि सिटुवेसनाव दं दायो जेरैबायदि गरम जानान जादों बा बोथोर दानो अखा हायो दसे उनावनो गरम जायो सान्दुं दुङो बेबायदिया माने एसे खम जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथाङा मा सानो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
ओ दा थिग नोंथा थां बुंनाय बादिनो ओ जोंनि बुहुमाव दानि ओ दानि ओ दानि समखौ नायोब्ला आगोलनि आगोलनि ख्रुइ बांसिन दुंखावनाय खौ जों नुबोगासिनो दं बे दुंखावनायनि ओ मेेन जाहोनानो जादों दा नोंथाङा होननाय बायदि जोंनाव दंफां लाइफाङा जोबोद खम जाबोगासिनो जेरै मानसिफोरा गिदिर गिदिर कलकारखाना बिदि इन्डास्ट्रि बायदिसिना खुलि खुलिनो थाखाय बा लुनो थाखाय ओ गोबां बिबांनि हा नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां बे हाफोर औ बे हाफोराव बायदिसिना दंफां लाइफां गिदिर गिदिर थानायखौ दानफायनानै ओ जा ओं जा एसे एसे एनै जों मोजां फ्रेस हावा मोनोमोन बा बिदुंनिफ्राय जों खौ बासायोमोन बे दं दंफांफोरखौ जों ओ दाननानै बा सोरखारफोरा दाननानै गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि गिदिर गिदिर कम्पानि खुलिनायनि जाहोनाव दंफांनि बिबाङा गो ओं गोबां खम जानायलाय जोंनाव दा बुहुमाव दुंखावनाया बारास बारानिफ्राय बारासो जागासिनो नो आरो नोंथां नोंथाङा होननाय बादिनो औ ओमफ्राय जों दा बेनि फ्राय रैखा मोननो रैखा मोननो थाखाय दा नोंथाङा थिग होनबाय ओ जों दंफां लाइफांखौ गायफिननांगौ जोथोन लानांगौ औ बेबायदिनो औ जों बे बुहुम खौ दुंखावनायनिफ्राय एसेब्लाबो रैखा खालामनो हागोन आरो नों थां आंबो बिदिनो सानो औ औ ओमफ्राय ओ दंफां लाइफांखौ रैखा खालामनो थाखाय जों दा ओ जेरै जेरै दंफां फांखौ जों दानदों बिदिनो थिग बेनि बेनि बेनि अनगायै जोङो जायगा लानानै जायगा जों दंफांफोर खौ गायनोबो नांगोन नङा होमबा नोंथां औ औ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायबावदो आरो मा मा
औ आरो जोङो बेबायदि ओ दैमा दैसाफोराव प्लास्टिकफोर गारनाय बे फोरखौ एसे माने खमायनांगौ आरोना बेफोरखौ गारनाङा बा प्लास्टिक फोरखौ जानला मोनानला गारबाबो माने बिनि ओ लेथ्राजोंनो माने हावा बार आबहावायाबो गाज्रि जायो बिदोंनो बिजोंनो माने ओ बार बा माने बोथोराबो गा
बोथोरा गाज्रि जायो औ बे बेफोर गाज्रि जानायनि जाहोनाव
प्लास्टिकफोरनि जाहोनाव बो माने बेबायदि गरम बा बोथोर बोथोर बार ओ बारहावाफोर गा
औ औ औ बेनि जाहोनावनो जोंना क्लाइमेट सेेन्ज जायो नङा होमबा नोंथां औ क्लाइमेट सेेन्ज जाना आरो मेइन‌ जोंनि बुहुमखौ दुंखांनायनि मइेन रिजोनआ बेनो।
औ बेनिखायनो बेफोरखौ बाहायनायखौ हानायमानि खमायनांगौ
औ आरो आरो
औ
औ आरो नोंथाङा औ नोंथाङा आ रो नोंथानाव मोनसे सोंथि सोंनि नोंथाङा सानो नामा जे ओ जेरैबायदि जोंनाव कलकारखाना बा दारिमिन जेरै इथा इथा इथा इथा बानायनाय दारिमिन बायदिसिना थावसो दाङै थाव खौ सेबखांनानै दिहुननाय आरो बायदिसिनानिफ्राय जोंहाखा उ खुन्दै ओंखारो गिदिर गिदिर कम्पानिफोरनिफ्राय दा नोंथाङा सानो नामा बे खुन्दैफोराबो गोबां बिबांनि ओ ओंखारनानै जोंनि बारहावाखौ ओ गाज्रि खालाम नानै बा बेबो जोंनि बुहुम खावनायाव मोनसे बाहागो नामा होन नोंथाङा
औ औ नोंथाङा बुंनाया थारैनो थार मानो होनबा बेफोरनि फ्रायनो गोबां बारहावा माने गोबां लेथ्रा बिनिफ्राय गोबां उखुन्दैफोर थांनानै बेनो माने बारहावाखौ गाज्रि खालामो। बिनि थाखायनो माने दा दासान्दि दा माने गोदान मुगायाव माने बि फोरनि थाखाय माने बांसिन माने बारहावाखौ माने गा ज्रि जानायखौ नुबा नुगासिनो आरो ना।
औ औ
बेनिखायनो बेफोरखौ औ खोनादों बेनिखायनो बेफोरखौ माने‌ एसे हानायमानि बेफोरबो नांगौ बेफोरबो गोनांथि होनबाबो माने हानायमानि माने एसे ओ गोजानाव बा एसे मो‌ जां ओ जायगाफोरखौ माबा खालामनानै बे बार बारहावाफोरखौ माने ओ बेलेग जायगायाव माने माबा खालामनो हानाय सुबिदा
औ औ हानाय बेखौ औ जों सुबुंफ्रानो बा सोररका बेखौ राहा लानांगौ। गाव आरो दा नोंथांमोना बायदिनो जेरै बिदि बिदि जों गाज्रिबो खालामदों बिदिनो जोंनि जोंनियाव बेनिफ्राय जों रैखा मोननो थाखाय गोबां राहाफोर दं बे राहाफोरखौ खौबो जों मावनांगोन नङा होमबा औ औ। आरो
बेनिखायनो माने बेफोरनि सायाव दा सर एसे नायफिननांगौ आरोना बेफोरखौ औ आरो दं बिफां लाइफांखौ हानायमानि गायनांगौ जु दि मोनसे दा दंफां दान जादोंबा बिनि सायाव आरो मोननै मोनथाम बेनि मोननै मोनथाम दंफांफोरखौ गायनांगौ आरो दं बिफांखौ गायबाल' नङा बेखौ जोथोनबो लानांगोन
उ
हानायमानि बेवहाय दै होनाय बा बेफोरखौ माने जिब जुनारनि रैखा मोननो थाखायबो बेराजोर बेराफोर दुमनानै होनांगोन जोथोन लानांगोन अब्लासो माने जोङो बारहावाखौ माने मोजां खालामनो हागोन होननानै आं सानो आरोना
औ दा होमबा नोंथांनाव मोनसे ओ मोनसे सोंथि सोंबावनि आङो
औ
औ दाथ' जोंनियाव आथिखालाव गोबां जौगानायनि मुगा हिसाबै सोरखाराबो गोबां जौगानो थाखाय बिदिनो गोबां गुवार गुवार जायगा दंफां दंफां जायगाफोरखौ। बा गिदिर गिदिर दंफांफोरखौ दानफाय दानफाय गिदिर गिदिर कलकारखाना दारिमिन कम्पानिफोर लुगासिनो। दा दा नों नोंथाङाबो सानो नामा बेफोरखौ लुनायनि ओ लुनाय लुनायनिबो जोंनो गोनांथि? दा बेफोरखौ लुनायनि अनगायै जोङो जा दंफांफोर फोर दानबाय बिनि सोलाय जोंनो एक्सट्रा बे जा फरेस्ट जों दंफांखौ लाखिनांगौ फरेस्ट होदों जोंनो दंफां फरेस्टआव बे फरेस्टनि दंफांफोरखौ खायसे फालांगियारिफोरा सिरि-सिरि माने सिखावै दानखुमानानै फानख मायो मायो बे फोरखौ नोंथाङा सानो नामा जे सरकारा गोख्रोङै राहा लानांगौ बा गोख्रों साजा होनांगौ बा बेफोरखौ मोजां ओ‌ माने मोजां नोजोर होनांगौ। आरो फरेस्ट जेरैबायदि जों बायदि सिना जायगानि दंफांखौ दानदों बिदिनो फरेस्ट एरिया बायदि जायगाफोराव जों आरो गोबां दंफां गायसननांगौ बि दि होनना सान नामा नोंथाङा।
थारैनो थार मानो होनबा बेबायदि दा जाबोगासिनो बेफोर माने फरेस्ट एरियानिफ्राय दंफांफोरखौ लाबोनानै मानसिफोरा गोबां फालांगि खालामगासिनो। जोंलु नुबोगासिनो बे खौ बेबायदि खालामनाय बेखौ सरखारानो नङा खाथि खालानि सुबुंफोराबो नु बा माने बेखौ होबथानांगौ आर ना आरो बेबायदि खालामनो आंङा बेबायदि जेनेबा दंफांखौ गाय ओम दफां फोरखौ दानदोंबाबो माने बेवहाय आरो गोदान दंफां गायो। गायफिननांगौ आरोना बेबायदि खालामनांगौ नङाबा ओ दिनै दा समाव जेरैबायदि बि जेरैबायदि गरम जादों बिनिसाय आरो फै औ जेरैबायदि दुंहावनाय जादों आरो बिनिसाय बारा जा गोन। दा बेनिखायनो माने बेनिखायनो बेफोरखौ माने होबथानो थाखाय बा बारहावाखौ माने मोजां आबहावाखौ मोजां जानो थाखाय माने
औ जेसेनो दंफां दानदों आरो बेसेनो गायनांगौ आरोना नोंथां औ दा होमबा नोंथांजोंना समा औ दे होन होनबा। माबा होनदोंमोन नोंथाङा।
औ आरो बेफोरबायदि माने सिखाव खामनानै बेफार फालांगि खालामनाया बे मोजां खोथा नङा मोजां बा थ्रा नङा बिनिखायनो माने बेफोर खौ माने दोनथ'नांगौ आरो ना आरो गोबां फालांगि खालामनायनि राहाफोर दं। बेफोरखौ लानानै माने फालांगि खालामनांगौ आरो।
औ दा होनबा नोंथां सम ओ समाबो जाबाय होनबा जोंथ' दिनै नोंथां बुहुमा मानि थाखाय दुंखावगासिनो बा मानि थाखाय बोथोरा एसेबां सोलायो बेफोरखौथ' जों दा गोबां सावरायबाय नङा होमबा नोंथां? औ एसे एनैबाबो जों दा बुजिनो हाबाय।
औ।
अ ओमबा दिनैनि जोंनि ओ सावरायनाय आयदाखौ जों एसेयावनो दोन्थनोसै होमबा नोंथां।
औ औ दे गोजोन्थों।